हेल'! अ' नोंथां खोनादोंना? हेल'! हेल'! औ दासो खोनानो मोनबाय नै नोंथां, नेटवर्कआ एसे प्रब्लेम नामा? हेल'!
हेल' नोंथां।
औ खोनाबाय दे खोनाबाय नै दासो।
खोनादों नोंथां?
खोनादों खोनादों। एदसे डिस्टाब होदों नेट नेटआ।
मा खालामदों नोंथां?
औ दङ नै ओरैनो जिरायनानै। ओमफ्राय खोनाबायना नोंथां?
हेल' हेल'! औ खोनाहैबाय?